औ खोनादों माबोरै दं
मोजां नोंहा?
अ आंहाबो मोजाङैनो दं।
अ ओमफ्राय जोङो मेन तफिकाव थांदिनि नङा होनबा
औ दे होनबा सावरायनो गोनां आयदाखौ जों दावबायनायनि सायाव
औ औ
बिदिब्ला नोंथाङा दावबायनानै माबादि मोनो? नाङो
औ। माने दावबायनाय होनबाथ' आरो जों मोनसे गावखौनो गावनो रंजाखांनाय मोननाय नङा होनबा जेनेबा न'निफ्राय बा गुबुन दाबसेयाव थांनो मोनबा जों माने गावखौनो गाव बिराद मोजां मोनो आरो माने जों गुबुन गुबुन दाबसेनिफ्राय आरो गुबुन दाबसेयाव जों जायगाफोरखौ नायथिंनो मोजां मोनो आरो माने मोजां मोजां सावगारिफोर नु बा गुबुन दाबसेआव बे दाबसेयाव माने बेरायथिंनो मोजां मोनो आरो लोगोसे गासिबो जेनेबा गावनि नांगौ गोनां गोनां जि जि मुवा नांगौ बेखौथ' लोगोआव लांबाय थानायानाय नङा होनबा आरो हारसिं बेरायनाय माने लोगोफोरजों बेरायनाया बांसिन मोजां नङा होनबा। जमा जमा बेराय नो मोजां मोनो। थारैनो दावबायनो थांबाथ जोङो गारि मथर थांखानांगौ नङा होनबा जों माब्लाबा समाव ट्रेनजोंबो थांनानै जोङो गुबुन जायगायाव माने दावबायहैनो हायो माब्लाबा समाव जोङो बिदिनो बाइक फोर थांना जोङो बहाबाफोर जों दावबायहैनोबो हायो
औ नंगौ
दावबायनायखौ माने आं बिराद मोजा मोजां आरो आंनि थाखाय माने बिराद मोजां मोनो आरो आं दावबायनो जायगा नायथिंनानै बांसिन मोजां मोनो आरो बांसिन माजों थांबा मोजां मोनो होमबा आं माने बिदि बायेकफोरजों थांनोबा सिन मोजां मोनो आरो ट्राभेलिं खालामनो बांसिन मोजां मोनो आरो बाइकफोर राइदाव थांनो
औ बिदिब्ला गुबुन हादर थांफेरबाय ना थांफेराखै
गुबुन हादराव माने आसामनि बाहेराव थाङाखै दे माने जेनेबा बिदिनो आसामनि खाथि खाला बाया खना खनलाफ्राव इदि बिदिनो एसे बेरायदों नोंथाङा बेरनानै माबादि मोनो नोंथाङा बेरायना माबायदि मोनो इसे खोनथादो
आंङो बेरायनानै जोबोर मोजां मोनो
ओं
मानो होनोब्ला नआव थाबाथाय इदिनो दुखु दाला जाबाथाय आरो जेब्ला ननिफ्राय जोङो बाहेरायाव ओंखारला जोनाय मोनो आरो गावनि दुखुखौ बावगारलाङो आरो टेनसन थानायफोरखौ बागारलाङो बेनिखायनो दावबायनाया बेरायनाया मोजां आरो
आरो बाय जहै गिदिंनोबो नांगौ मानो होनबा खरआ जायो ओंखायनो माने सप्तासेयाव खनसे बा खननै माने न'निफ्राय बाहेरायाव माने ओंखारलांनां
औ नंगौ
बारा माने बिदिनो गोजानाव नङा जेनेबा बै खाथि खालाफोर माने फार्कफोर थायो ना बेनाव बिदियाव माने समायना रमायना बिबार बारिजों लोगोसे से माने दावमा दावसानि गाबनायजों माने माने खरखौ मोजां मोनो आरो एसे बाबो माने गोजोननाय मोनो आरो नंङा होनबा
नंगौ
गोजानाव दावबायफेरनो थांफेरबाय नामा?
गोजानावथ' थांफेराखै खाबु मोनोब्ला थांगोन आरो खाबु मोननाय जायोब्ला
जेनेबा बेरायनो थांबा दावबायनो थाङो लोगोआव मा मा लांफानांगोन नों थांङा एसे बुंदों।
लोगोआव जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ लांफानाय जागोन
उम
मानो होनोब्ला गलाफोराव खाथि खालायाव गला थायाबाथ' जानो हागौ ना बेखायनो गाव निजायै न'निफ्राय लां नाया साबसिन आरो हानायखिनाखौथ' लां हागोन हायिखो मालाब हायैखौ उनाव मनिबा फ्राइबा गलाफोराव मोनोब्ला लासिगोन आरो औ
जोंथ' मिथिखायो नङा होमबा जेनेबा जों बहाबा दानसेयाव बेरायनो थांबा बहुत एक्साइटेड जायो माने ड्रेस गोदान बायबाबो माने माला गाननो मोनो जायो आरोना फैगोन माने जेब्ला जों बेरायनो थांनो ओंखारो अब्ला माने दिनानो थाङा
औ नंगौ
माने जों ओरैबायदि माने खुसिजोंनो माने दिना माला थांगोन बै दि माला फैगोन माला फैगोन बिदि मोनो न' आरो होयोब्ला हरा माने थाङा थाङा मोनो आरो आरो बिदि गाननाय जोम लोगोसे माने बेरायनो थांनाय जों लोगोसे माने मो नसे नेरसोन महरै लोगोथ' पावार नङा होनबा जोङो आरो दायरियावबो लिरनो मोजां नाङो डायरिखौबो माने गुबुन गुबुननि हादोरनि मानसिफोरखौबा माने सोंनानै लिर बिनो मोजां नाङो नङा होनब्ला बिदि होननानै दावबायनानै मोजां आरो दावबायनानै आरो गोजान गोजानाव माने सोरनि माने एरियायाव माबायदि सोलिदों जेरै जायगायाव माबायदि जानानै दं मोजां मोनो
नुनो मोनो।
नोंथांमोननिखै बिदि बेरायथावना जायगा बहाबाफोर दङ नामा?
जोंनियावथ' इदि बेराय थावना जागा माने पार्कफोर थागोन आरो
औ
फोर दं बारा मोजां जायगा गैया गैनायालाय अब्लाबो एसे गोजानाव थांला मोन
औ
दाथ' गरम बन्द' जानोसै गरम बन्द'आव बहा थांनो होनना सानगासिनो
गरम बन्द माने गरम बन्द मा होनना थानो दाथ' दैज्लांबो बोथोर गरमबो बोथोर दा मोननै जाना थाबाय खामानिया बेरायनो थांबा माने गरम बोथोरखौबो गिनो गोनां बुहुत गरम ना थ' आरो बहा गिदिंनो थांनो अब्लाबो माने नाजागोन दे जों नाजागोन। माने बेरायनो सेसता खालामगोन माने बोसोराव खेबसेल' जोङो गरमबन्द मोनो नङा होनबा बेनिखायनो माने नाजागोन थांनो थांनोथ' गोबाङा माने जायगा दङ नायनो गोनां। गोजान गोजानाव नङाब्लाबो खाथि खालायावनो माने बचहुत मोजां मोजां जायगा ओंखारदों नङा
औ नंगौ।
माने थांनो माने सान्दों आरो मानो मालाथो थांनाय जायो बेफोरजों लोगोसे समखौ
नाया मोजां आरो जायगा नायना लानाया सिनायना लानाया मोजां गावनिनो।
सिमबो गुवाहाटियावनो गोबां पार्क दोङो जों दासिमबो गुवाहाटिनि बेफोरखौनो नुजोबाखै जानांगौ।
औ नोंगौ।
ओ एसे एनै जायगाखौ नुबाय अब्लाबो माने दाथ' आरो गोदान गोदान खुलिदोंना। बेरायनो सान्दों। नोंथाङा मालाबाफोर बेरायनो फैफेरबाय नामा गुवाहाटिफ्राव?
थाङो थांनायालाय। आरो दायो आमथियावहाय बेयाव मेला जायो मोनसे।
औ औ आङो माने थांनाय जायाखै मानो बा आङो माने इदि मानसि बुरजायाव हाया बारा।
औ हानायालाय हाया आंबो अब्लाबो माने मानसि बुरजायाव थांनाय इन्टारेस्टा आलादा
औ आलादा जायो ने थांनो सानो आरो ओमफ्राय अब्लाबो माने बिदिनो एसे प्रब्लेमनि थाखाय माने थांद्रायनो हायाखै आरो जेनेबा।
अ अ। औ।
सानो इदिनो देर आरो इदियाव जमा जमा लोगोफोरजों बेरायबा आरो बांसिन इनटारेस्ट नाङो नङा होनबा।
औ नोंगौ आरो नुयै मानसिफोर खौबो नुयो सिनायैफोर खौबो नुनाय जायो। गासैखौबो नुनाय जायो आरो गोबां मानसि।
गोबां मानसि गुबुन गुबुननि हादोरनि ओमफ्राय गोबां मानसि फैयो बेयाव बुहुत गोजान गोजाननि फैयो खाथि खालानि थागोन। गासिबो बेयाव ज' जायो आरो एम्बेबासि मेलायावहाय माबाबो गोलैयो न आमथिसुवाबो गोलै यो आमथिसुवा मेला गोलैयो।
अमबासि मेला
औ मोजां नाङो आरो बहुत मोजां मोजांबो बेयाव माबा थायोना नायनो सिङावबो मोजां नाङो थान्दानो। माने एसे खस्थ'बो मोनो
औ खस्थ' मोनो
ओमफ्राय जोंथ' मिथिखायो नङा होमबा गारि गुरा गाखोबाथाय माने एसेबाबो खस्थ' जाखायो न बेरायनो अबावबाफोर जोङो मानिबा प्रब्लेम मोनगोन बहाबा जोङो दैफोर प्रब्लेम मोनगोन
औ नंगौ
अब्ला माने बेरायनाय मोजां मोनो आरो बेरायनाय बिराद मोजांखा।
औ
बहाबाबो थांनो होनबाथाय माने खुसिजोंनो रंजा
बिजोंनो लाख' हाया जायो आरो माने।
आरो बिदि मोनसे टारगेट खाना लाबाथ' बुंनो नो नाङा आरो माला बि दिना मोनफैगोन
औ नंगौ
नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायगौ ओइ खाथि खालाफ्राव?
खाथि खालाफ्राव आङो
गुवाहाटियाव थांबाय। गुवाहाटियावनो गोबां जायगा दं। पार्क दं गोबां गोबां उजान बाजारावबो आरो बिदिनो
गुवाहाटियाव मा पार्कआव फैनाय आरो नों बे पार्कआव मा मा नुनाय?
गुवाहाटि पार्काव उजान बाजाराव बेयाव पार्क दं पार्काव माने जों पार्काव थाङाखैमोन फेनसि बाजार दं नालाय गस्ला दा फानो बेयावहाय थांदोंमोन। अब्ला बेनिफ्राय हाबनाय जाया सै
औ बेयाव मोनसे दाथ' मोनसे गुवाहाटियाव मोजां जायगा ओंखारदों नङा होनबा। बेयाव माहोनो ट्रफि बायसायाव
अ अ आं थांफेराखै थांनायालाय अ अब्लाबो जानबुंफोराव नुनाय जादों आरो बेलेग थांनायखौनो।
आं थांखांबाय माने मोजां जायगाफ्राव नायनो मोजां गोदोनि माने दानख'ना दोननाय माने जे-जेनेबा मुसुखा गोदोनि जोंनि बर' आइजोफोरनिबो मुसुखा दोङो। आरो बिदि गोबां जालांनाय बर' आइजोफोर जोहोलावजोफोरनि आरो गुबुन गुबुन हारिनि माने गुबुन गुबुन जाथिफोरनि माने गासैबो जारिमिन खौ माने लिरदों आरो आ दादा माने जि हायो एसे एसे मानेखौनो माने फोरमायनानै होना लिरना दोन्नाय दं आरो बेयाव। जायआव माने दा साइद साइद माने नुगासिनो दं आरो जाबावगोन आरो जोबोद समायना माने गासैबो आरो बे गेजेराव जि जायगा जों ट्रफि बायदि नुदोंना
औ औ।
जायगानि साइद साइदाव माने दै दोङो। ओमफाय आरो बेर माने हाजो दङ ओमफाय बिफां लाइफां दङ आरो ओरै खाथि खालायाव माने कम्पानिबो दङ। माने आरो बेलासे जाबाथाय माने ओरै साना हाबोना सानसे मोजां नुयो आरो आरो लामाफ्रा माने गासिबो मोजां। गासिबो फुल बाग ओरै साइद ओरै गासिबो फुलबारि सारि सारि माने गेट हाबजेननायनिफ्रायनो माने बिराद मोजां आरो बे माबाया नायनोनो बिराद मोजां मोनो। मा माबाम समायना माबा लुुक खालामदों आरो इयो।
अ।
होमबा नोंथां जोङा दावबायनायनिया बेसेनियावनो दोनथ'नोसै
औ दे नोंथां, दे गोजोनथों।